हेलौ
हेलौ
मा होन्दों?
मा खालामदों?
दङ ओरैनो जेर रायनानै
ए अहाय दं?
नआवनो दङ
आतसा
नोंहाय मा खालामदं
आंबो दं ओरैनो
ए माबाफोर खामानि थाखाय फनहरदोंमोन।
ओरैनो खबर लादों। माबदि दं माब्रै दं।
मोजाङैनो गाससिबो
औ जेरावबो बेरायहैयाखै?
बेरायथ'वाखै दासान्दि बेरायनांगौसो प्लेन लादोंमोन एसे
बेरायनायखौ एसे हाजो जायगा समायना रमायना बेफोरखौ नायदों
औ ए ओरै सरलपारा थांजागौमोनलै जायगाया मोजां मोना
सरलपाराखौ र' जि थारिखनि उनाव थांनोसै मोजां जायगायाबावबो समायना
ए
आंखौ लोगो लालै आंबो थांगोन
थांगोन थांगोन जयैनो थांगोन।
बिथिंनो आंबो बेरायनो लुबैनानै दं बिरादनो आंबो
दासान्दि बे एखदमबारे बेखार मोनथ'ना दंथारो गावखौनो गाव
माबायदि जायगायाव बेरायनो सानो नोंथाङालाय?
उम जायगाया
होम माबायदि जायगाफ्रा बेरायनो गोसो दं।
बिदिनो
एसे फोरमायद
गोदान जायगाफ्राव आरो एसे मिथिंगानि थासारिफोरजों गोरोबनाय बारहावा खोलो खोलो बार बारनायखौ माने गोजोन सुदेम निजोम जायगायाव आरो
उम
मोजांनो ओमफ्राय दाखालि दार्जिलिं थांनायफ्रालाय माबायदि माबायदि जायगाफ्रा मोजां ना गाज्रि?
जायगायालाय मोजाङानो थान्दा बारा गरमद्रायबो नङा।
उम
मोजां जायगाफ्रा समायनानो
ए अखाफोर हायोना बे जायगायावथ बिरादनो
अखाया दसेनो गब्रबो दसेनो सानदुं दुङो बिदि जायो हाजो जायगायाव।
उं।
गरम जायो दसेनो थानदा जायो।
उम
थांबावगोन मालाब र।
माबाजोंसो थांनांगौलै थांनाया मोजांनो मटर साइकेलफोरजोंसो ब मोजां जायो।
मालाबा सम लानानै थांबावगोन। मोजाङै बेरायबावनो
एखेबारे मोजांनो जायगाफ्रा। खबर सबर मोजां ना आमफाय?
मोजां खौबरालाय।
औ माथो ओंख्रि संदोनो न'आव लाय?
ओंख्रिया दालिसो आमफाय मैथाजों नाजोंमोन।
गोथाव
बायाखै उम अमा बेदर फाजाबो दङ। दहाय आलासि फैदोंमोन नालाय। खायनो एसे
हो
आग्लायलाबायनाय दं आरो ओंख्रिफ्रा।
बेखौनो दा जानोसै।
उम एमबु बेदरबो दंसाबोमोन एसेनो।
जोंनाबो जोंनाबो गैया दालिसो दालि संदो आमफाय ना बाथोन नामाथाय।
अ जाखांबायबो नामा?
जेबो गैया।
जाखां बायबो?
जाथ'वाखै ओरैनो दंथ'यो दा दासो संगासिनो।
उम
नोंसालाय जाखांबा
माबा होनदोंमोन?
नोंस्रा जाखांबाय? फरिखाफोर जादों नामा? हेलौ